हेलौ हेलौ
लौ
खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां अ खोनादोंना नोंथां? औ औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ हेलौ नोंथां औ दा नोंथाङा माबोरै दं नोंथां? औ नोंथां खोनादों।
औ दंथ'यो नोंथां औ खोनादों।
औ ए दे दे ओमफाय दा नोंथां जोङो एसे जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि बागै एसे रायलायनोसै नामा नोंथां माने सिगांनि फ्राय गोदोनिफ्राय जोंहा माबोरै जौगाबोबाय औ नोंथां औ दा नोंथां आं जागायग्रोनोसै नामा। औ दा नोंथां जोंहा औ। दा जोंहा बर' हारि होनोब्लाथ' नोंथां जोंहा ब्रह्मपुत्रनि साहा फारसे थानाय ओ जोंहा मोनसे मै खोम गोग्गोम गिदिर हारि होननानै जों सिनायथि मोनो नङा होमबा नोंथां। जोंहा औ जोंहा बर'आव गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङ जारिमिनाव जायखौ जों सल'बाथा हिसाबैसो फरायनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
दा जोंहा बर' हारि हिसाबै जोंहा जोंनि गावनिनो मोनसे राव सिनायथि हारिमु जोंनि धोरोम ओ जोंहा ओ बर' हारि हिसाबै सिनायथि दंखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
हेल' औ दा नोंथां जोंहा जोंनि बर'आव गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङ जायखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन जेरै हमनानै ला बिरग्रोस्रि सिख्ला ओ सिग-सिग खोना जोहोलाव दैमालु जोहोलाव बिथांमोननि गोबां जोंहा जारिमिन दङ नङा होमबा नोंथां।
औ
दा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा बुंलांबाय जा बिगोर सिख्ला खोना जोहोलाव बायदिसिना जोहोलावफोर दंमोन आरोना बेनि मादाव जोंहा बासिडाम
औ औ
खेला जारा फागा बायदिसिना जा ओ दावहारु बा ओ
जोंनि गोजा बर' हारिनि थाखाय
औ औ औ हेल' हेल नोंथां हेल' हेल हेल' हेल' नोंथां हेल' खोनादों ना नोंथां हेलौ हेल' हेल हेल
औ
गासैखौबो जोंनि जौगानायखौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां
आया आया जिराय